हेल' नोंथां, औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ'?
औ नोंथां आंथ' दासान्दि जिरायनानैनो दोनथ'यो।
औ थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन। नोंथाङा
औ औ बुंजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओम ओ जाय जेनेबा ओ खारदै ओम जोंनि बर'फोराथ' खारदै मैगं जानानै ओ मोजां मोनखायो ओम बे खारदैखौ माबेनि फ्राय बानायो बा ओ बे खारदै खारदै ओंख्रिखौ बर'फोरा माबादि संना जायो माजों मा मा रोखोमै संना जायो बा बेे खारदै जाय जों खारै ओंख्रि संना जायो बे खारदैखौहाय जोङो माबेनिफ्राय बानायो बा माबोरै बानायो बे फोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोबोर मोजां सोंथिखौनो सोंदों नोंथाङा। ओ जोङो खारै बानायनाय खान्थि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो गिबियावनो खारदैखौ बानायनो थाखाय ओ थालिरनि थालिर बा थालिरनि बिफांखौहाय नांग्रोगौ। जोंना थालिर आइथिया थालिर होननानै बुङोब्ला खारदैया मो जाङै जासिनो आरो बा खारदया सार गोनां बा गोबाब जानाय खौ जोङो मिथिनानै मोनो आया थालिरनिफ्राय। ओ बे खुथिया थालिरफोरखौ बा गुबुन गुबुन थालिरफोरखौहाय जोङो गिबियावनो दाननानै लानानै मोजां जायगा बा स्रां स्रां सान्दुं नांनाय जाय गायावहाय लांनानै बेखौहाय फिसा फिसा महराव दानस'नानै बेखौ सिखाजों फिसा फिसा जिरनानै लानायखौहाय जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय मोजाङै फिनस्रानानै सान्दुङावहाय मोजाङै रानना राननाय बादियै फिनस्रोनानै होनांगौ आरो। बेनि उनावहाय जोङो बे थालिर मादाफोरखौहाय थालिर दान खांनानै लानाय मादाफोरखौबो जोङो जावख'नानै बेखौहाय फिसा फिसा महराव गोबा गोबा खालामनानैहाय सान्दुंआव फोराननानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय साननै सानथामनि उनाव हाय बेयो मोजाङै राननानै फैयोब्लाथाय बेखौ जोङो सावनो बा अर लागायनो थाखाय बुथुमनानै मोजाङै जमा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्रायहाय जों बेखौहाय ओ मोजाङै रानजुबोब्ला अर लागायनानै होयो। ओ बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै अर लागायनाया जुदि मोजाङै खामजोबोब्ला बा हांगार जाजोबोब्ला
औ।
बेेखौहाय जोङो न'आव लांनो थाखाय बा दोनथुमनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो बे हांगारखौहाय माबा मोनसे आयजेेङावहाय लानानै फैनानै न'आवहाय मोजाङै दैजों ओ दै सारस्रो सास्रो बा ओ एसे गिसि खालामनानै लानानैहाय बेखौ सानद्रिजों जों मोजाङै सालिनानै, ओ माबा मोनसे आय जेंफोरावहाय बा हाबनो हायै बा गाज्रि जानो हायै बादियै दोनथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो बर' समाजावहाय। ओ खारै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ खारदैजोंनो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। खारदैयानो जोंनि बर' स ओ बर' हारिनि मोन से गुबै थाव बादि आरो। बे खारदैखौहाय दोनथुमनानै दोन्नाय खारदैखौहाय जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो जोङो सरनानै ओ खारै महरै दिहुननानै ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजोंहाय खहाब थावै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा खारदै मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गासै बो मिथिखायो जे बर' हारियाव गोबां रोखोमनि खारदै मैगंफोरखौ फोजोबथावै नुनो मोनो। जेरैबादिहाय अनला खारै बा सबाय ओ दालि खारै बेफोरबायदिनो ओ मेखाइ मैगं बा खारदै खारै बेफोरखौहाय जोङो खारदैजोंहाय संनानै जानांगौ जायो। ओ अनला खारै सबाइ बेफोरखौहाय संनो थाखाय जोंनो खारदै नङाब्ला जाया। ओ खारदैखौ नांखाथारगौ बेनिखायनो जोंनो। खारदैखौहाय सरनानै लाग्रोनो गोनां जायो आरो अनला खारैखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो अन गुन्दैखौ खौहाय सनानै लाग्रोनांगौ जायो बे अन गुन्दै खौहाय जोङो दसे सम सोमनायनि उनावहाय एसे गुरै जायोब्लाथाय बेखौहाय दैनिफ्राय थिखांनानैहाय माबा मोनसे आइजेंफोरावहाय साफायै सुनानै लानांगौ जायो बे सुनानै लानाय माइरंआहाय एसे दैया रानस्रियोबाबा सरदनाय सलि'थखांनायनि उनावहाय बेखौ माबा मोनसे दिंखि बा उवाल फोरावहाय देग्लिनानै लानाय जायो जाहाथे नाथाय बियो अनला खारि महराव संजानाय जायो बेनिफ्राय जोङो दैया दैखौहाय गोदौ गोलब होनानैहाय बेवहाय नांगौ जखानि खारदै होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो नांगौ जखानि संख्रि एबा बानलु देनानै मस्ला मस्लि बेफोरखौहाय होनो हायो आरो बा गोसो बायि नोङो मा होनो मस्लाफोरखौहाय होनो हायो बेनि उनावहाय जोङो बेदर होनोबा बेदरखौहाय एवफ्रानानै लानांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहाय अन गुन्दैखौ सारस्रि सारस्रि होनानैहाय गारबा फोरजोंहाय एग्लुंनानै होनांगौ जायो एग्लुंनानै होआब्ला बेयावहाय जोङो अन गुन्दैखौहाय गथा गथा खानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोङो गथा खाहोयि बादियै गथ खानो हायि बादि। बुंनानै होनांगौ जायो बेनि उनावनो। जोङो एवफ्रनानै लानाय जा बेदर बेखौहाय जोङो होस'नानै होयो। बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै मोनोब। अब्ला दसे समनि उनावहाय बेखौ खांनानै दोनो बा जानो हानाय जानानै फैयो बेखौहाय जों। थावै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो। सबायजों साम'फोरखौबो बर' समाजावहाय। संनानै जानायखौहाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो। जोङो सु साम' मैगंखौबो औ।
नोंथाङा बे सबाय आरो साम'खौहाय माबाददि सङो। बेखौबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां साम' मैगं। खौबो जोङो संनो थाखाय गिबियावनो खारदैखौ गोनांथि जायो साम' मैगंखौ। सबबायजों संनो थाखाय गिबियावनो सबाइखौहाय दैयाव सोमनानै गुरै खालामनानै लानाय। खौ जों नुनो मोनो बा बेनि बाख्ला बा बिगुरफोरखौहाय जोङो मोजां मोजाङै खारहोनो थाखाय बेखौ सोमनानै गुरै खालामनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो साम'। संनो थाखाय साम'खौ मोजाङै सायनानै बासिनानै बा साम'नि थाखोन खिथौफोरखौहाय गारनानै बेखौहाय साफ साफायै सुनानै लानांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो बे दाननानै लानाय साफायै सुनानै लानाय। साम'खौहाय मोजाङै थावजोंहाय एवफ्रनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो सोमनानै दोननाय जा सुनानै दोननायहाय सबायाइखौहाय। दैजोंहाय मोजाङै गोदौ ग्लब होनानै गुरै खालामनानै बा सागं सानानैहाय मिहि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावनो जोङो नांगौ रोखोमनि खारदै। बा संख्रि बानलु बेफोरखौहाय होनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो। दसे ग्लोब ग्लोब गोदौहोनायनि उनावहाय एवफ्रामनानै लानाय जा साम' बेफोरखौहाय होसननानै होनांगौ। जायो बेनि उनावहाय मोजाङै खोबनानै दसे सम संनायनि उनावहाय बेयो। जानो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना खारदैनि सोमोन्दै?
औ हागोन नोंथां जेनेबा खारदै। ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया गुबैयै बर'फोरनि बे मोनसे जेनेबा खहाबथाव ओंख्रि होननाय जोंङ मिथिखायो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ आरो लोगोसेनो बायदिसिना उम खारदैखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो। जेरैबायदिहाय ओ-ओ गिबियावनो जोंनिया थाहैबाय बेयाव। फाथो खारै होमबा सबायाइ खारै बा दालि खारै बा अनला खारै नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बुंलां खांनाय बायदियैनो आरो गुबुन-गुबुन र'खमै दंबावो। जेनेबा गुबुन-गुबुन सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन रोखोमै जायो। बा गुबन-गुबुन ओ उम साफ्रोमबो सुबुङाथ' जेनेबा एखे बेफोरबायदि सङा नालाय नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ।
गुबुन-गुबुन जेनेबा ओ सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन रोखोमै संनाय जायोबा ओ जोङो सबायजों साम' खौनो हमना ला खायफा सुबुङा एसे बेलेग सङो बा खायफाया बेलेग सङो आरो जेनेबा दाउ सबायखौनो हमना लाबा बा खायफाया बेलेग सङोबा उम खायफा खायफा नखराव बेफोरबायदिनो बेलेग-बेलेग सङो नङा होमबा।
ओ नंगौ।
अ